हेल' औ नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां आं खोनागासिनो दं
बिदिब्ला जोङो दिनैहा आय बर' हारिनि दमासि फोरबोनि सायावहाय जोङो सावरायसिगोन आरो दिनै
ए दे सावरायजायो
औ दमासि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौहाय मोनसे जामुनि फोरबो होननानैबो जोङो बुंनो हायो
औ
आरो बेखौ मोनसे आबादनि गाहाय फोरबो होननानैबो बुंनो हायो आरो दमासि फोरबोआव जोंनि बर'फोराहाय लारु फिथा सिथाव सबाय गोरान सिबिं सेरेब बेफोरखौ मा सावनानै देनानै जायो आरो जेब्ला जोंनि बर'फोराहाय जेनेबा माइखौ जेब्ला दैज्लां बोथोराव गायनानै
औ
खस्थ'नि गेजेरजोंहाय आं जेब्ला माइआहाय जेब्ला मोनहैयो आरो जेनेबा माराफोरखौ होखाङो अब्ला बे समावहाय जोङोहाय उनहालागै मा दमासि फोरबोखौहाय जोङो खुंनाय जायो आरो बे समावहाय। हेलौ
औ हेल'
औ नों नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनागासिनो नोंथां दे बुंलांगासिनो बुंलां
जेब्ला आबादारिफोरा मेंगानाय गावनि मेंनाय समखौहाय दसे सम रंजाहोनो थाखाय बे समावहाय जोङोहाय दमासि फोरबोखौ फालिहैनाय जायो आरो मागो दानावहाय ला लारु लारुआबो बर'फोरनि थाखाय मोनसे दमासियाव जानाय मोसे जामु लारुखौहाय जोङो माइब्रा माइरंजोंनो बानायनाय जायो। लारु संनो थाखाय जोङो माइब्रा माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जेब्ला माइरंआ रुइयो अब्लाहाय बेखौ दै दसे सम थर' होनानै दोननाय जायो बिनि उनाव जोङो उवाल आरो गायहेनजों बेखौहाय देनानैहाय अन गुनदैखौ फाय मोजाङै सान्द्रिजों सालिनानै लानाय जायो आरो। आरो उनावहाय दै एसे फिस्रो फिस्रो बेखौहाय नानाय जायो। बेखौहाय ला लादु बायदियै गल गल नायनाय जायो आरो। आरो बे थाव होनानै जोङो बेखौहाय सावनाय जायो। आरो दङ जोंआहाय फिथा फिथाखौबो बेबायदिनो जोङो ओ माइ बेखौहाय जोङो माइब्रा माइरंजों फिथाखौ सावनाय जाया। जिखुनु जे आथा गैयै माइरंजोंहाय फिथखौ सावनाय जायो आरो।
औ।
फिथाखौ जोङाहाय फिथा सावनो थाखाय जोंहाय ओ सिबिं होननाय मोनसे बेखौहाय जोंनो नांगौ जायो।
औ।
बेखौहाय जोङोहाय गारहा गारहायाव जोङो हमनाय जायो आरो खायफा खायफाबा दैहुआव हमनानै जानाय जायो।
औ।
आरो बिदिनो दङ जोंहा सबायाइ गोरान सिबिं स्रेब। सिबिं सरेबखौहाय सिबिं आरो जों गुर मेथाइजोंहाय लगायनानैहाय बेखौहाय फिथर फिथर बानायनानैहाय जानाय जायो आरो आरो सबायाइ गोरान दङ। सबायाइ गोरानखौहाय मानि माइब्रा माइरंखौ सोमनानै दोननानै जेब्ला बेयो रुयो अब्ला बेखौ सिबिं औ नालेंखल बिदिनो गोबां जिनिस होदेरनानै बेखौ एवनाय जायो आरो। एवनानैहाय बेखौहाय जानाय जायो बेवहाय थावबो होनाय जाया। उम। बिदिब्ला नोंथाङाबो दमासि फोर्बोनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांगोरदो नामा?
अ जागोन दे बिथां। दा दमासि फोर्बो नि बागैथ' नोंथाङा माखासेखौ फोरमायलांखांबाय थेवब्लाबो जा जे आंनि आइडियाजों आं दमासि बे बर'फोरनि दमासि फोर्बो बेखौ माबोरै आं मोन थियो बेखौ आं फोरमायनोसै आरो नोंथांनिसिम। ओ बर'फोरनि दमासि फोर्बो होननानै मोनथिब्ला ओ दमासि फोर्बोआ बर'फ फोरनि ओ मोनसे गाहाय फोर्बो होननानै बेखौ बुंनांगोन आरो जे बर' सुबुंफोरा ओ आबाद गाहाय सुबुं बेखायनो बर'फोरा बे ओ मागो फोर्बो मागो एबा दमासि फोर्बो बेखौ आबादजोंनो लोब्बा लाखिनानै बेप फोर्बोखौ फालिनाय जायो आरो। ओ दमासि फोर्बोखौ बर'फोरा जे माग मासनि ओ से अक्ट' अक्ट' खालार खालि ओ बेखौ फालिनाय जायो आरो। जे दमासि फोर्बो फालिनायनि माखासे जे मेन खारनानो जाहैबाय जे बर' फोरा आबाद गाहाय ओ जे सुबुं हारि बेखायनो जे बिसोरो ओ आबादफोरखौ मावनानै जे मोननाय फिथाइफोरखौ थिखोखांनानै जे गावसोर दसे सम जिरायनाय समाव जे रंजा खुसियै जे बे मागो दमासि फोर्बो ओ बे फोर्बो फालिखौ फालिनाय जायो जे गावसिनि जे माखासे ए माइ आबाद ओ फाथो सबाय सिबिं बेफोरखौ मावनानै जे मोननाय बेखौ मोननानै थिखोखांनायनि उनाव जे ए गावसोर खस्थ'नि गेजेरजों थिखोखांनानै जे फिथाइफोरखौ मोन्दों बेफोरनि रंजा खुसियै जे मागो दमासि बे फोर्बोखौ लोब्बा लाखिनानै बे फोर्बोखौ फालिनाय जायो आरो। बे मागो फोर्बोखौ जे बर'फोरा ओ माग मासनि से अक्ट' खालार खालि ओ बेयाव फालिनाय जायो आरो। बे फोर्बोआव बर' फोरा जे गावसोरनि मोननाय माखासे जे आबादफोर दिखोखांनानै मोननाय माखासे जे माइ आबाद सिबिं फाथो सबबाय बेफोरखौनो जे लानानै रंजा खुसियै फालिनाय जायो बेफोराव जे मागो दमासि फोर्बो बे फोर्बोआव बिसरो रंजा खुसियै माखासे जे जामुं जानाय जेरै नोंथाङानो माखासे फोरमायलांबाय ओ जो सिथाव, लारु जे सबाय गोरान ओ सबाय सेरेब बेनिफ्राय जे नारेंखर लादु ओ सिबिंनि लादु ओ जे बेफोरखौ ओ एवनानै जानाय जायो आरो। जे मागो दमासि फोर्बोआ गोजां बोथोराव जायो नालाय ओ बर'फोरा बेयाव ओ गोजांनायजों अर सायो आरो बेयाव अर सायनायाव बिसोरो जे बे ओ लारु ओ सिथाव बेफोरखौ जानाय जायो। दहाय नोंथाङा ओ बुंलांदों दि ओ फिथाखौबो दमा मागो दमासियाव जायो होननानै नाथाय आं मिन्थिनायाव बर'फोरा ओ फिथाखौ मागो दमासियाव जाया आरो। बर'फ्रा मोनसे फोथायनाय दंमोन जे ओ मागो दमासियाव फिथा जायोब्ला जे गोलोन्दै जायो होननानै बुङोमोन आरो। बेखायनो बर'फोरा ओ फिथा लावदुम बेखौ ओ मागो एबा दमासियाव बानायनानै जानाय जायामोन आरो। बेजों लोगोसे जे बर'फ्रा मागो दमासि ओ बेखौ लोब्बा लाखिनानै फोथायनानै बिसोरो ओ जे मागो दमासि ओ जे फोर्बो बे फोर्बोआव बिसोरो अखा नायसि नायसि ओ सोरांसि सोरांसियावनो ओ ओदाउखा सिला नुययावनो बिसोरो जे बाख्रि बे बाख्रिखौ जे गोबोरखि ओ बेजों ओ जे लेरथेनानै दोनोमोन आरो। बेखौ बर'फ्रा फोथायोमोनदि जे गावसिनि ओ आबाद मावनानै मोननाय माखासे दोहोन बेफोरखौ जाहाथे ओ रावबो जे सेनानै लांनो हाया एबा लखि बियो ओ राउनावबो थाङा जाहाथे गावसिनि न'खरावनो थानानै जे गावसिनि न'खरखौ मै मै जै जै खालामो। बेखौ फोथायनानै बे बाख्रि लिरथेनाय ओ बेखौ बर'फ्रा दावउखा सिला नुयै जे खोम सि बेयावनो लेरथेनानै लायोमोन आरो। बेजों लोगोसे बिसोरो दावउखा सिला नङै सोरांसि सोरांसियावनो माखासे फिफां बे फिफांफोरखौ बिसोरो जे जिगाब जे जिगाब गोरान बे जिगाबजों बिसोरो ओ खास'नानै होयोमोन आरो। जाहाथे ओ बे बिफांनि फिथाइफोरा मोजाङै थायो मोजाङै फिथाइ होयो बेखौ फोथायनानै ओ बर'फोरा बे मागो दमासिजों लोब्बा लाखिनानै ओ जे बे जिगाबजों फिफांफोराव खानाय बेखौ फोथायनानै खायोमोन आरो आंनि मोन्थिनायाव आरो।
उम।
जे मागो दमासि फोर्बो होननानै बुङोब्ला बेखौनो बुंनांगोनदि ओ बर' फोरनि मागो दमासि फोर्बो होननानै बुङोब्ला ओ बर'फोरा आबादजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे मागो दमासि फोर्बो ओ बेखौ फालिनाय जायोमोन आरो। दा मागो दमासि फोर्बो होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि फालिनाय आरो दालि फालिनायाव आं माखासे गोबां फारागथि नुनो मोनदों। गोदोहाय जे गाजा गोमजा बयबो ज' ज' फालियोमोन ओ अखा नायसि नायसि उन्दै गथ' बयबो बयनावबो ज' ज' मागिलायनानै ओ जे ओ सिथाव लारु सबाय गोरान ओ बेफोरखौ नालेंखर लादु बेफोरखौ मागिनानै जायोमोन आरो। नाथाय दानि जुगाव आं बेफोरखौ अनेक खम नुलांनो मोनबाय आरो जे गावबा गाव न'खरावनो जा एसे बानायनानै जायो बिदिल'सै आरो जे मागिलायनाय ओ बेफोरखौ नुनो मोननाय जालिया आरो अबेबा दाब दाब जायगायाव। नाथाय आङो आथिखालावबो बबेबा अबेबा गामियाव नुयो आरो। आरो मागो दमासि बे मागो दमासियाव जे फुङाव जे गावसोर फोथायनानै रंजानानै जे लारु सिथाव बे फोरखौ जाखांनानै बिसोरो जे गिदिरफोरा माखासे जे बयनिबो न'खर न'खर मोसानानै मा दावदै मागिनानै बिसोरो माइरं खेन्दा बिदि मागिनानै बिसोरो रंजानानै जे मोननाय बेफोरखौ ओ एवजानानै जायोमोन आरो जे गाव सोर रंजा खुसियै ओ बे फोरबोखौ फालिनायनि नामै दा आं नोंथांनाव सोंथि सोंनो लुबैदों दि जे नोंथांमोननि ओ बे ओनसोलाव जे मागो दमासि बे फोरबोखौ दे आथिखालाव ओ माबायदि फालियो गोदोनि बायदियै ना ना सोलायनाय लाबोखो नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन। मानि आथिखालावहाय माने आङो एसे सोलायनायखौ नुबोबाय सिगां आं
औ।
उन्दै समावहाय जा नुबोदों बेनिफ्राय आङो दा एसे सोलायनायखौ नुबोबाय आरो माखासेखौ। सिगां समावहाय जोंनियाहाय सोरांसि सोरांसि जेनेबा दावला गे सिरिनि सिगां जोङो बाख्रिखौ लिरथेयोमोन।
औ।
नोंथाङा सिगाङाव दहायबो बुंबोखाबाय बेखौहाय बेबाय बिदि नेमैनो मानिबोगासिनो आरो फालिबोगासिनो बिफां लाइफांखौ जेरैहाय जोङो दावला गे सेरैनि सिगां जेनेबा रावबो खोनायैनि सिगां खायो बेबायदिनो जोंनियावबो आथि लावबो आं खाबोनाय खाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों मानि जेनेबा थायनो गोनां बिफांनि फिथाइफोरा जाहाथे मोजाङैनो थायो। थायालासिनो थाया बिनि थाखाय खानाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दायोबो दाबो बेबायदिनो खायो आरोना जोंनि थिंहाय आरो नोंथाङा माखासे जे जामु जानायनि बाथ्राखौबो बुंदों बुंबोबाय बे जामु जानायाव बेलायाव आं एसे सोलायनायखौ नुबोबाय आरो नों थां बुंनाय बायदिनो सिगां समावथ' जेनेबा बे लारु सिथाव सबाइ गोरान बेफोरखौ मागि मागि जायोमोन आथि खालाव जोंनियावहाय मागिला आरो ना ओरैनो न' खर न'खरल' सावनानै जानायखौ आं नुबोगासिनो।
औ औ।
आरो सिगां सम नावाहाय जोंनि गामियाव बै मा दमासि फोरबो जायोब्लाथाय मा दाउदै माइरं जौ बेफोरखौबो मागिनानै लोङोमोन आरो जायोमोन जेनेबा न'खरसे न'खरफ्रामबो मानि दावदैखौथ' हरथारनांगौ बिदि मोनसे नेम दंमोन आथिखालाव बे
औ औ। औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ जे दिनैनि बे जोंनि मागो दमासि फोरबो बर' बेफोरनि बेखौ लानानै सावरायनाय बेखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम रायलायफानायनि थाखाय।
थाबाय माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै दे बिदिब्ला नोंथां।